हेलौ खोनादों न औ खोनादों औ खोनादों
ओ नोंथांजों अमा फिनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन औ नोंथां सम होनो हागोन ना? ओ जों अमाखौ ओ गिबि फिसा जानायनि उननिफ्राय गोबां ओ गोदोर जानायसिमहा लागै फिसिनां
औ उम
गुबुन रोखोमै जोङो बिमा खालामनानै
हेलौ। हेलौ।
अ सबि होनो बे बेखौ जोंङो नङाहोमबा नोंथां।
औ।
खायसे खाय या मा खालामो ओंखाम माइरं माइरंखौ संनानै बो होफायो नङा होनबा नोंथां।
बायदि फोरोंनानै होयो आरो बे गोहोम होन
यार अमा लकेल अमा अमा थावख्रि बेबायदि थायो बेनि उनावहाय जों बिसोरखौ ओ फाननानै जोङो
फाननानै जोङो गोबां नखर सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों औ।
बाख
खायसे नखरावहाय ओ गुन्दैजों लोगोसे थास रुनानै होयो थासजों बेखौयाव दैयाव लगायनानै होयो बेनि उनावहाय बियो जोङो
जोङो
ओ उन्दैनिफ्राय फिनानै जोङो द मान्थ बा सिक्स मान्थसो जों फिनानै बेखौ फानहरनाय जायो बा बाजारफ्राव सोरबा खायसे बेखौनो ओ नायहैनाय जायो। ओ जों बाजारफोराव बे फिसाखौ मोननाय जायो बेयाव गिबियाव जिबाजौ बा नैरोजा बेफोरबायदियाव नाथाय बेखौ सिक्स मान्थ सेभेन मान्थसो फिनायनि उनाव ओ जि रोजा जिथाम रोजायाव जोङो फानहरनो हायो। बेनि उनाव बेनि मुलाम्फाजों जोङो न'खर सलायनो हायो बा जोंनि फिसा फिसौ फरायनायखौ जोङो बे फैसाखौनो बाहायनो हायो बा न'खर सोलिनाय। याव बा‌ जानाय लोंनायाव गोबां जोङो सहाय जायो बेफोरबायदि फैसा ओ आरो नोंथांमोननिजों बेखौ मा माबायदिहाय फेदेरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन ओ अमानि सोमोन्दै जोङो बुङोब्ला जोंनि समासाव जोंनि बर' समासाव मोनफ्रोमबो नखरानो अमाखौ फिसियो गोबां ओ गुजि बाहा गोनि नख'रफोरानो फियो होन्नानै बुंजागोन। खमासो बे अमाखौ फिया जायफोरा सम गैया नआव थानाय जाया जायफोरा गुबुनाव ओ थानानै साख'रिफोर बा फालांगि फोर मावो बिथांमोना स सम गैयिखाय आरो खिसु उसु बे बिदानि थाखाय बे अमाखौ फिनाय जा जाया नाथाय जायफोरा सम दङ बे अमाखौ फिथारो। मानोना बे अमाया गोबां नोंथाङा गोबां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों माबायदिहै बिखौ फियो आरो माबायदिहै बिखौ फान्नाय जायो। ‌ आरो माबायदिहै बे अमाया सहाय खालामो थिग बेबायदिनो जोंनि समाजाव जोंनि जायगाफोरावबो दोनै बे अमाया गोबां सहाय खालामदों। आरो बे अमाखौ फिनो थाखाय एसेग्राबबो खस्थनि खामानि नङा मानोना अमानो नांगौ जानाय जि जानाय मुवा बियो हादारन। जि खेथि खालामबाय माइखौ सौखांनायनि उनाव जि बिनि बिग्लाब बा गुन्दै होन्नानै बुंनाय जायो बेखौनो होयोब्लानो अमाया जायो बा खाथि खालाव थानाय जोंनि जायगाफोराव थानाय जि थास'फोर बे थास' बा बायदि मेगं थाइगं कबि बायदि बेफोरखौनो अमानो रुनानै होयोब्ला अमाया मोजाङै जायो आरो बिब्दिनो अमाया बेफोरखौ मोनजानानै मोजाङै देरनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि जायगाफोराव गुबुन गुबुन जेरैहाय अमायाबो बुन्दा आरो लोगोसे बुन्दि दङ बुन्दाया फिसा होआ बुन्दाया ओ बिबायदिनो बुन्दा खौ जेब्ला सम जायो ओ सम जायोब्लानो बिखौ खासि खालामो आरो जेब्ला खासि खालामो बियो मोजाङै देर यो नाथाय बुन्दि जिया ओ फिसा होयो बुन्दिया फिसा होयो। ओ फिसानि जि हंखिया बा हिसाब बेनो जादों जानांगौ मबेबा मबेबा बांसिनै होयो मबेबा मबेबा खम आरो बिखौनो बे फिसाफोरखौनो बे नख'रनिफ्रा मोजाङै जोथोन लानानै जेब्ला फान्नायनि सम जायो बिखौ फानो आरो बिनिफ्राय जि फैसा मोनो बिथांमोना ओ मोजांहै नख'र सालायलांनायाव बिथांमोना ओ हायो आरो अमा फिनायनि गेजेरजों नोंथाङा बुंबाय अमाखौ माबायदिहै माहा मोन्नाय जायो अमाखौ जोंनि नख'रफोरावनो जोङो मोन्नो हायो जायफोरा बुन्दि दङ जायफोरा फिसा दङ बिथांमोनानो फानो। लोगोसे हाथायाव थाङोब्ला हाथायाव थाङोब्लाबो गोबां बिदिनो जायफोरा अमा फिदों बिथांमोनानो फानो आरो खौ मिसि बेसे बेसेनाव मोननो हायो सम लानानै बिबो एमाउन्ट बा बिनि जि बेसेन बियो गोबां बा खम बि जायो। मबेबा मबेबा सम लानानै मासेयावनो ओ बा रोजा ब्रैरोजा बेफोरबायदिबो जायो आरो सम लानानै नैरोजा बा सेेरोजा बाजौफोरावबो मोन्नाय जायो सम लानानै बिनि बेसेना बाङो। दा जोंनि समाजफोरावबा एसेबां बो ओ अमाया ओ बेसेन गोनां बिबायदि जायाखै गोबां खारनानो जाबाय गोबां ओ नख'रफोरावनो अमाफोरा दोनै गोबां दङ बिनि थाखायनो। दा नोंथाङा अमानिनो सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
जों ओ बर' समाजावहाय बेखौ फ्राय नख'रानो फिनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरा बेखौ फिनानै जोबद डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो गुबुन हारि ओ जायफोर जेरै गुबुन ओ जायगाफोरावबो ओन्सोलफोरावबो बेखौ जों फिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बिसोरनि अमाया जोंफोरबायदि गावलिया बा गामि ओ ओन्सोलनि बायदिहाय लकेल अमा नङा बिथांमोननिया हेमसियार मा जायखौ जोङो थिन माह सारि माहावनो जोङो फेदेरनानै बेखौ ओ फालांगियाव फानहरनो हायो बाजाराव फानहरो। फारिखौ जोङो दैथायांहरनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों फानहरो बेबायदिनो बिथांमोनाबो
बो बेबायदि हेमसियार अमाफोरखौ लानानै गोबां रां आरजिगासिनोमोन औ बेबायदिनो अमायाबो
रोखोमनि दङ ओ अमा थावख्रि होन्ना बुङो जायखौ जोङो उन्दै नुयो। नाथाय बे देराबो बियो ओन्दै ओन्दै ओटन्दैयैनो थालाङो नाथाय बेनि अने एसे आलादासिन बेनि बेसेनाबो आलादासिन। आ जोंनि लकेल अमाया एसिबां आ एसेबांहाय ओ जोंनो प्रफिट ओ मुलाम्फा होनो हायाब्लाबो जों बेखौ फिनाय जायो न'खरफ्रोमबो आरो जोंनि दिनै गामि ओनसोलाव नायोब्ला न'खरफ्रोमबो मासे नङा मानै दिनै मासे निफ्राय माथाम माब्रै
माब्रै फिसिनाय जालांबाय मानो होन ज नखर सालायनो हायोबां जोङ जोंनि उसुबिदा फैसानि उसुबिदा रांनि उसुबिदा जानायफोरखौ जोङो मावफुंनो हायोनानैनो
दाथा बेखौ जोङो बांद्राय ओ खस्थ' खालामनो नाङा बेखौ जोङो ओ दिनाव ओ सानसेयाव खेबथाम जायखौ जोङो फुङाव ओ उम सेकेणड सानजौफुआव हराव बेनो आदार होनानै दोनब्लानो जानानै बेजोंनो देरनानै थायो आरो गुबुन जोङो बेनो जेबो आदार होआ खायसेया ओ होयो मुलिफोर मेडिसिनफोर बेजोंनो फेदेरो बेबादि ओ सोरबाया ओन्दैयावनो बिजि हैयो सोरबाया नाय बेबायदिनो खेलाव जायो जेरावबो बेमार बे बेमारखौबो जोङो सोखानो हानाय दानि जुगाव डाक्टर ओ फैबाय अमानि डाक्टर होनबाय जिब जुनानि डाक्ट थार बिथांमोना अमाखौबो जोंखौ फरायनायाव हेल्प खालामो जोंनिनो गोबां ओ जोंनि बर' समाजावहाय जों अमाखौ फिसिनाय नुबो नुबोगासिनो दं दा नोंथाङाबो मायबाखौ बुंबावगोन‌ नामा
औ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय अमानि सोमोन्दै आरो आं बेखौनो बुंबावनो सानदों जोंनि समाजाव अमा गैयाबानो जाया होननानै बुंजायो मानो थाखाय जाया होनो अब्ला जोंनि समाजा अमा बेदर अमाखौ जानो जोबोर मोजां मोनो बे जोंनि साबसिन होननानै बुंजायो आरो बेनोल नङा जोंनि साबसिनल नङा जेब्ला जोंनि समाजाव फारिलाइफोर जायो ओ प्रग्रामफोर जायो बेफोराव बे अमाखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय जेब्ला सोरहाबा हाबा जागोन बेयावबो अमाया गोनांथि जेब्ला माबा मोनसे प्रग्रामफोर जागोन बेयावबो बे अमाया गोनांथि जों बेखौसो जोङो मिथियो बा नुनो मोनदों अमा बेदर बे गैयाब्लानो बेफोरो जाया दा आङो बिसोरखौनो बुंनानै दोनथबाय अमाया जोंनि थाखाय गोनांथि बेनि थाखायनो अमाखौ फिनाय जायो जोंनि नखर खुंनायाव बे अमायानो हेफाजाब खालामो जोंनि गासै न'खर खुंनायाव गथ गथाय बा बायदि बेफोराव बे अमायानो हेफाजाब खालामो होननानै जोङो मिथिगौ आरो आं बेखौनो बुंनो सानबाय अमानि सोमोन्दै
ओ सम बायदियै जों नि सावरायनाया सम जाबायमोन नोंथां ओ नोंथांनो सावरायनानै जोबोर मोजां मोनदों ओ मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों अमानि सोमोन्दै ओ नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर बाय आरो इयुनाव नोंथांजों रायलायफिननो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय।
हामबायसै धन्यबाद।